हेल'
औ नओंथां खोनादों
अ मा खालामदों नोंथां।
ओरैनो दथयो दायो नै नोंथां ओरैनोसो लामायाव दंथ'यो
अ नोंथाङा मोनाबिलिनि जानाय आदारखौ जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
जाथ'वाखैनो नै दायो संबायसो दङ नोंथाङालाय
आंबो जाथ'वाखै नोंथां जोंहाबो संगासिनो दं नोंथां
अ
मा ओंख्रि‌ संदों नोंथां
ओंख्रिया दायो आलुसो संदों नोंथां नोंसोरयालाय
जोंहाबो दहाय सतस' मोनसेनाव ना मानो सानांदोंमोन बेखौुनु मैथा जान सोंदोंमोन नोंथां ओरैनो नोंथां
हा
खबरफोरा बोरै होनदां नोंथां
खबरा बर्थ'मान थिगानो दोनथ'यो नोंथां
अ
औ नोंथांनालाय
बे आंनाबो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दंथैयो नोंथां
अ
नोंथांना माइ गायनाय आब्रा जोबायमोन नामा नोंथां
औ जोबथ'बाय बर-बर्थमान दायो
ओरैनो बिघाबै औ खोनादों नोंथां
अ जोंहा न'आवथ' ख औ औ ओरैनोथ' जोंना बेावहाय खम ओ नाथाय बेलेगावहाय जोङ नो थिका गैनाय जादों आरो ना गासै बिदिनो सल्ल' बिगासो जागोन नोंथां नोंथांमोना लायोबबाय खोनायाखै नोंथां हेल' थाउर नांङाखै नोंथांना
हेलौ
हेलौ नोंथां नोंथांनिखौ खोनानो मो